औ गोजोन सानजौफुनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय नोंथां।
अ नोंथांनिसिमबो गोजोन सानजौफु नोंथां। ओमफाय नोंथां हरखाबै कल खालामनायनि आन्दोआव माबाफोर दं नामा नोंथां? औ दङ नोंथां।
आं नोंथांजों जोंनि नि बा नोंथांमोननि रायजोनि बे आसाम हादोरसानि माखासे सोमोन्दैसो मोनथिनो लुबैदोंमोन आरो नोंथां।
अ नोंथां मा मिथिनो लुबैदों नोंथां?
बिदिनो नोंथां। नोंथांमोननि आसाम हादोरसानि माखासे मिथिंगानि बाहागोफोर बेनि सोरगिदिं सिमा बा बेनि दाथायफोरखौ आङो ओ बेवहाय दावबायनो थाखाय मा मा जायगाफोर आरो आसामाव थानाय माखासे मुंदांखा। मुवा बेसादफोरनि मुंखौ एसे मिथिनो लुबैदोंमोन आरो नोंथां माने आं दायो जोंहाथ गोबाव सम जाबाय शिलंआवनो थासै
अ नोंथां ओ‌ नोंथाङा मिथिनो लुबैदोंब्ला अब्ला आं फोरमायनोसैना नोंथां। अ जागोन दे नोंथां अ आसाम होनोब्लाथ नोंथां आसामा ओ भारत हादरनि मोनसे ओरैबादि समायना मोनसे ओ ओ रायजो। ओ जेराव गोबां रोखोमनि ओ जेनेबा नुफेरै बुस्थुबो नुनो मोनगोन बा ओ समायना-रमायना सोमखोर गोथां महरजों बा गोबां रोखोमनि जायगाफोर बेफोरखौ नों नुनो मोनगोन। जाययाव नों बेरायफैयोब्ला नोंनि गोसोखौनो नोङो बबेबा ओ सोरगोफु फुरियाव थानाय बायदि मोनो आरो नोंथां अब्ला नोंथां एसे खोनासंदो जेनोब्ला आसामाथ ओ भारत हादरनो मोनसे रायजो जेराव ओ आसामा जोंनि सा सानजा भारतनि ओ हाबजेनग्रा मोनसे जायगा बा मोनसे ओ न'नि न'नि गेट बायदि आरो आसामानो जेन'बा ओ आ जोंनि सा सानजा रायजोआव फैनो थाखाय भारतनि सा सानजा रायजोआव हाबनो थाखाय जोङो आसामखौनो हाबग्रोनांगौ आरो बेनो मोनसे जोंनि दि सा सानजा सा सानजा ओ भारतनि मोनसे गेट बायदि दा जोंनि आसाम रायजोआ ओ बे बुहुमाव ओ स्निजिदाइन ब्रैजौ स्निजिदाइन रोजा ब्रैजौ दाइनजिथाम ओ थामजिदाइन स्निरोजा ब्रैजौ थामजिदाइन बरग' किल'मिटार जायगा आवग्रिनानै दं आरो जोंनि बे माबायाव भारत हादराव बेयो ओरैबायदि समायना जेन'बा बेवहाय गोबां रोखोमनि जिब जुनार बा बिफां लाइफां बा दैमा दैसा बा जोंनि दिप बेफोर बायदिखौ नुनो मो थाङो आरो दा बुंनो थाङोब्ला ओ आसामनि जा बिनि राजथावनियानो जादों दिसपुर नोंथाङा मिथिखागौ बेखौ आरो जोंनि आसामनि बयनिख्रुइ देरसिन ओ नोगोरानो जादों गुवाहाटि दा बेवहाय आसामाव गोबां रोखोमनि राव रायज्लायो बा गोबां रोखोमनि ओ सुबुंफोर गोबां राव रायज्लायग्रा सुबुंफोर थायो। ओ गुबैयै जोंनि आसामाव सोलिनाय ओ नंगुबै बा एकदमबारे बांसिनै मैखोमै रायज्लायग्रा रावानो जादों एसामिस आरो बर' औ बिनि उनाव बेंगलि हिन्दी आरो गोबां रोखोमनि रावफोर फैयो आरो आसामा मानो खाय बयनिख्रुइ मुंदांखा होनब्ला आसामाव ओ बांसिनै भारत हादराव बा बुहुमावनो आसामा साहा बिलाइ दिहुननायनि थाखाय जोबोद मुंदांखा आरो जोंनि आसामा मोनसे जायगा माने साहा आबादनि थाखाय जोबोद मोजां आरो आरो जायखौ जोंनि आसामनि सुबुंफ्रा साहा आ आबाद मावनानै बेफोरखौ गोबां गोबां जायगायाव दैथायहरो ओ आरो फालांगिरिबो खालामो जायनि थाखाय आसामनि ओ मोनसे उम रांखावरिनि ओ मा होनो बेखौ रांखावरि खामायनायनि मोनसे मोनसे बियो राहा आरो। जेनबा आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय दा बेल' नङा आसामखौ माया ओ समायनासिन खालाबमा आसामखौ आसामखौ बायरानि सुबुंफोरनि मेगं खोलिनो होनबा आसामाव गोबां रोखोनि ओ बेरायग्रा बा गोबां रोखोमनि ओ माखासे मन्दिर बा दिपफोर दं जेरै-आसामाव बांसिनै काजिरङा नेसनेल पार्क जेराव थसेल' गंआरि गान्दा मोनो बेबो बुहुमाव मुंदांखा आरो बेखौ नायनो थाखायनो गोबां गोबां ओ जायगानि सुबुंफ्रा जोंनि आसामाव बेरायफैयो आरो जोंनि आसामाव मोनसे ओरै बेबायदि ओ मोनसे मिनदिर दङ जायखौ जोङो होनो कामाख्या टेम्पोल बियो दा गुवाहाटियावनो दङ गुवाहाटियावनो खा बियो जेनेबा बेवहाय गोबां रोखोमनि ओ उम मोदाय मोदायजोफोर दङ जायखौ खुलुमनो बा जायाव बोर लानो बा जायगायाव जायखौ गावनि गोसोखौ गो गोजोन खालामहैनो बेयाव गोबां रोखोमनि सुबुंफ्रा फैयो गोबां रोखोमनि दिल्ली मुम्बाइ आरो गोबां रोखोमनि ओ जोंनि ओ सावथुन मुलुगनि बलिउडनि सावथुन सावथुन मुलुगनि गोबां गोबां फावगिरिफ्राबो बेयाव ओ जेनेबा खुलुमनो बा बोर लाफैनो फैयो आरो आरो मोनसे दंबावो दे आसामाव ओ बुहुमनि बयनिख्रुइ देरसिन दिप जायखौ होनो मोनसे दैमा दिप बेयो जाबाय माजुलि बेबो आसामावनो दङ ओ दा बुंनो थाङोब्ला आसामाव गोबां रोखोमनि माखासे ओ हारिमुवारि ओ फोरबो फोरबो फालियो जेरै बिहु फेस्टिभेला ओ बिहु फेस्टिभेल माने बिहु फोरबोआ जोंनि आसामाव बयनिख्रुइ देरसिन मोनसे हारिमु हारिमुवारि ओ फालिथाय फोरबो जायनि थाखाय ओ बियो बुहुमावनो मुंदांखा आरो दंबावो जोंनि आसामाव जेन'बा ओ बे ओ सिल्क दिहुनन्नाय जायखौ होनो जोङो इन्दि खुन्दुंनि माबा दिहुननाय दुरुं जायनि गेजेरजों जों गोबां रोखोमनि सिफोर दानो हायो ओ बेबो आसामाव मैखोमै खालाम मोननाय जायो आरो ओम ओ जों आसामनि ओ माहारियारि फिथाइखौ जोङो नारें खागजिबो होननो हायो। माने नारें खागजियानोखा जाय-जाय फिथाइया गोखै आरो माहारियारि दाउ बुङोब्ला जोङो हांसोखौ मिथियो आरो ओ आसामाव जेन'बा रां खामायनायनि बा आसामाव-आसामाव एसे एसे समायना जानानै दंब्ला बेवहाय रां खामायनायनि मोनसे माबायानो जाबाय ओ साहा बागान खालामनानै गुबुन गुबुन जायगायाव दैथायहरनाय बेबायदिनो आसामाव आसामनि सुबुंफ्राथ' मा होनो आबाद मावनानै जाग्रा बांसिनानो आबाद मावनानै जाग्रा ओ बेनिखायनो आसामखौ मोनसे ओ मा होनो आबाद मावनानै जाग्रा रायजो होननानै बुंङो जायो ओ बेबादिनो आसामाव गोबां रोखोमनि सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि ओ आलादा आलादा माबा जायो ओ जाग्राफोर‌ जायो बे गावबा गाव रोखोमनि आलदा आलदा दङ जेरै ओ एसामिसफोरनाबो आलदा दङ जोंनि बर' फोरनाबो आलदा दङ। बर'फोरनाथ' नोंथांमोना मिथिखागौ जेनेबा बर'फोरना गोबां रोखोमनि गावबा गाव जाग्रा दङ जेरै नारजि अनला दाउ सबाय साम' नाफाम बेफोरो ओ दा जोंनि जि आइ टेकाव जायगा मोनजोब्बाय आरो बुंनो थाङोब्ला आसामाव माखासे रोखोमनि नेसनेल पार्क दं नेसनेल हायुंङारि हाग्रामा जेरै दङ काजिरङा नेसनेल पार्क, मानास नेसनेल पार्क, अरां नेसनेल पार्क, ओ डिब्रुसुइखाया नेसनेल पार्क, नामेरि नेसनेल पार्क, आरो दङ जोंनि जोंनि बि टि सि आव दङ बा जोंनि बड'लेण्डआव दङ ओ मोनसे सिना जोहोलाव नेसनेल पार्क आरो दंबावो जोंहा रायमना नेसनेल पार्क दा बेबायदिनो आसामाव गोबां सुंग्रा बेफोरखौ नायनो थाखाय बेरायफैयो आरो दा आंथ' नोंथांनो फोरोंबाय नोंथां नोंथाङाबो दा ओ एस जे मेघालयनि थासारिनि आ बायदि बा मेघालयआव मा मा मुंदांखा बा मा मा मोनो ओ बेफोरखौ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां दे अब्ला नोंथां एसे फोरमायना होदो दे।
मेघालया बुङोबा जोंहा मेघालया सा सानजा भारत हादरनि थानाय मोनसे रायजो आरोना नोंथां। औ, मेघालया गिबियाव जोंहा जोंनि नोंथाङा बुंलांबाय दा आसाम हादोरसा होननाय बे आस आसाम हादोरसानिनोमोन आरो नोंथां बा आसाम रायजोनिनोमोन बेयो जिगुजौ स्निजिनै मायथाइनि नैजिसे जानुवारियाव मा जादों आसाम हादोर सानिफ्राय गावनानै गुबुन आलादा रायजो जादों आरोना नोंथां ओ आसाम हादोरसानिफ्राय मानानै गावनानै मेघालया हादोरसा जादों ओ मेघालया बेयाव जोंहा मेघालया हादोरसायाव गासै मोन जिनैथा जिल्लाफोर दङो। ओमफ्राय बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा माबाया जि मेघालयाया जोंहा बिनि सोरगिदि सिमाखौ रानज्लायो होनोबा जोंहा सा सानजाखै जोंनि बा नोंथांमोननि आसाम रायजोजों रानलायो बेनि फ्राय खोला सोनाबखै बांलादेश होननाय हादोरजों सिमाखौ रानलायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंङो बे मेघालयानि राजथानि सिलंखौ मा होनना मिथियो सानजानिबा मा बुंगोन बेखौ स्कटलेण्ड होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां बे बिदि होनना मिथिनाय जायो। ओमफ्राय बेहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला गाहायै जोङो खासि गार' जयन्तया हारिनि जों माबाखौ मोनो आरो हारिसाफोरखौ ओम औ औ खोनादोंना नोंथां औ खोनादों बिदिनो नोंथाङा मेघालयआव बेरायनोब्ला जोंहा गोबां मुंदांखा जायगाफोराव बेरायनो हायो जेरैहाय उमियाम लेक जायखौ अमियाम बिलो होनना बुंनाय जायो बेनिफ्राय। नखालिकाय दै बारजुम इलिफेन्ट वाटारफल जायखौ मैदेर दै बारजुम होनना बुंनाय जायो बर' रावाव ओमफ्राय सेरापुन्जि मौसिनराम लायलुम बिदिनो जेरैहाय दाउखि नि दैयाथ जोबोर गोजों नोंथां स्रां स्रां नुहरजोबो बे सिङाव मा दं मा गैया औ बिदिनो गोबांथा जायगा दंबावो आरो नोंथां ओमफ्राय बुंनो थाङोबा जों मौसिनराम नोंथां मौसिनरामा जोंनि भारत हादरनिनो बांसिन अखा हाग्रा जायगा आरो ना नोंथां बेवहायनो जोङो बांसिन अखाखौ जोङो हानायखौ नुनो मोनो। जुदि नोंथाङा शिलंआव बा जोंनि मेघालयआव बेरायनो फैनो सानदों अब्ला नोंथाङा लोगोआव मा लाबोफानांगोन गुदुं गानग्रा जोमग्रा गस्ला जि लाबोफानांगोन आरो नोंथां‌ मानो होनोब्ला बोथोरा दसेनो सोलायो आरो जोंनि बे जायगायाव गुसु जायगा आरो नोंथां। लोगोसे जुथाखौ मोजां लाबोखानांसि गोन लोगोसे रेनकटफोर लाबोनांगोन जायखौ जों अखा सियिनि थाखाय बाहायनाय जायो साथा बिदिनो बायदिसिना नांगौ बुस्थुफोरखौ लाबोनांगोन आरो नोंथाङा नोंथाङा जुदि सावगारि सेबखांनो मोजां मोनो अब्ला नोंथाङा लोगोआव मोनसे केमेराबो लाना फैनो हागोन नोंथां बेरायनो थाखाय। ओमफ्राय जों जे जोंनि बे मेघालया रायजोआव रायज्लायनाय बाथ्राफोरा बुंङोब्लाथाय बा रायज्लायनाय रावफोरखौ बुंङोब्ला खासि गार' जयन्तया बिदिनो हिन्दी आरो इंलिस बे रावफोरा बांसिनै बाहायजायो आरो नोंथां। ओम औ ओमफ्राय जोंनि बेयाव मा ओ जोंनियाव जि थांना थानायनि राहा बा लामा बुङोब्ला नोंथाङा जोंहा मा खालामो आबाद आबादजों नांथाबना थायो बा दोरोङारि आबाद मावनाय आरो गोदान मुगायै जायखौ जों हरतिकाल सारना बुङो गोदान मुगानि माबाजों बिजोंजों आबाद मावनाय आरो नोंथां। औ बिदिनो ओमफ्राय जों जि दावबायारिफोरनिफ जोङो रां आरजिनो हायो आरो नोंथां जोङो बुंनो थाङोब्ला मिजरामनि माब सरि सरि मिजराम बुंलाफ्लांबाय आङो मेघालयानि मावलाय न' होनाय जायगाया एसियायैनो साबसिन। गामि होननानै मुं मोनदो आरो नोंथां। बा साफासिन गामि होननानै मुं मोनदों। औ बिदिनो जोंहा गोबां ओ जेरैहाय फरायनो थाखाय जोंहा मा फरायनो थाखायबो गोबां जोंहा इउनिभारसिटिफोर दं आरो ना मुलुगसोलोंसालिफोर बेवहाय फैनानै सोलोंथायाइ लाफैनो हागोन औ औ नि।
जायखौ जों सरर्थ माबायाव हुंद निहु बुङो। बेयो जोबोद मुंदांखा जोंनि ओरै आसाम
उम नर्थ इस्टार्न हिल्स इउनिभारसिटि होनना बुङो नोंथां ओमफाय बिनिफ्राय दंबावोदि मोनसे ओ इउ एस टि एम होनना बुङो जेराव बेहाबो गोबां बिबांनि फरायसाफोरानो बा गुबुन गुबुन हादोरसानिबे फरायसाफोरा फैनानै बेयाव फरायफैयो आरो नोंथां सोलोंथाइ लाफ गैया बिदिनो बेरायनाय जायगा बुंङोब्ला जोंङो डन बस्क मिउजियाम बेहाय जों थांनानै गोबां गोदोनि मुवा बेसाद जिरादफोरखौ जोङो नायहैनो हागोन बेजों लोगोसे एयारफर्स मिउजियाम होननाय दं बेहायबो थांनानै नायहैनो हागोन माखा खासे जोंनि जि एयारप्लेन सालायग्रा बिथांमोन आरो माखासे जोंनि रौनिया हान्जायाव इयारफ्लेन सालायग्रा बिथांमोननि माबाफोरखौ नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन आरो।
औ नोंथां होनोमब्लाथ ओ जायगाया बेरायनो जोबोर मोजां ना नोंथां?